अ नोंथां खोनादोंना औ नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ जोंङो दा ओ दावबायनाय जायखौ जोंङो दावबायनाय होनो बै बै दावबायनाया जोंनि जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय एबा फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि थुलुंगा लाबोयो नोंथांङा एसे फोरमायनानै हो होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ-औ हागोन
दावबायनाय औ दावबायनाय दावबायनायखो थ जों जोंनि गोसोबायदि दावबायनो हायो नंगौना नोंथां?
औ औ हायो।
औ दावबायनायखौ फरायसाफोरा थोया दावबायनायनि गेजेर जों जों गोबां गियान मोननो हायो आरो जों दावगानायखौ गोबां रोखोमै दावबायनो हायो जेरै हाजों दावबायनाय अख्रां साजों दावबायनाय दैजों दावबायनाय बेफोरबायदि गोबां दावबायनो हायो आरो जोङो दावबायोब्ला गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेफोरबायदि दावबाय हैयोब्ला जों बैफोर जायगायाव थानाय राव, हारिमु, गान बे जोम बेफोरनि बागै मिनथिनो हायो आरो। लोगोसे जों नुयि बेसादफोरखौ नुनो मोनो मिथियै बाथ्राखौ मिनथिना मोनो बेफोरबादि
औ औ
मोनो आरो दावबायनायनि गेजेरजों आरो नुयै जायगाखो फोरखौ मोननाय बा मोजां हास्थायो ना? हास्थायनाय बा बेफोरबायदिनो गोबां नायनो बा नुनो लुगैयोना जोङो बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो सुबुङा।
औ हायो नोंथां।
बे सोलोंनायनिबा सोलोंनायनि मोनसे गिदिर आयदा होनबाबो हायद आयदा होननानै बुंजायो आरो जों दावबायोब्ला गोबां जायगायाव दावबायनांगौ लोगोसे जोङो दावबायनो नै होनोब्लाथ' गोबां दावबायनो हायो नालाय लोगोस बांसिन फालांगि बा फरायसा बेफोरबायदि मानसिया दावबायनाय लांस गोनां आरो जेरै फालांगियारि होनोब्ला फालांगि दा गुबुन जायगायाव दावबायोब्ला बै जायगानि मुवा बेसाद बा हा बेफोर जायगानि मुवा बेसादनि बेसेन। बेफोरनि बागै मिथियो आरो बैफोर जायगायाव सोलिनाय मुवा बेसाद फोरखौ जोङो। गुबुन दावबायनाय जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि जायगाफोराव बेफोरखौ दिन्थिनो हायो लोगोसे बेफोरखौ फालांगि महरै मावनो हायो आरो लोगोसे मिंथिं फरायसाफोरनि दावबायनाय होनोब्ला जोंनो फरायसाफोरा गोबां दावबायनायानो गोनांथार मानोना जोंङो फरायसाफोरा दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान मोननो हायो। बा टि भि मबाइल बेफोरबायदि गोबां मुवाफोराव मोननै जारिमिनआ बेफोर बायदिनो भुमखौरां बेफोरबायदिखौ जोङो बिजाब बा टि भि मबाइल बेफोराव मोनो। नाथाय जोङो दावबायोब्ला जोङो बेफोरखौ मोखथाङाव नुनो मोनो आरो। जेरै गोदोनि जारिमिन गोदोनि दा जो महाराजा बेफोरखौ जोङो बेफोरनि बायखोन्दा नेरसिन बा बे नि बागै जोङो मिथिनो हायो लोगो फरायसाफोरा बिगियानारि जायगा जेरै
जेरै जों जायगाफोरखौ। बेफोरबायदि जायगाफोराव गिदिंनाया जोबोर गोनां बेफोराव जोङो बिगियाननि बागै मिथिनो हायो।
औ।
लोगोसे गोबां हादर हादर दावबायोब्ला जों गुबुन हादरनि बागै मोनथिनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो ओम मिथिंगायारि दावबायनाय होनोबा जिब जुनार जेरै नुफेरै जिबफोर बेफोरखौ नुनो हायो। लोगोसे दाउ मि थिंगायारि दावबायनाय होनोब्ला जों मिथि गानि बागै बा बिफां लाइफां जोंनि गोमालांनो हमनाय दाउफोर जेरै जिब जुनार आरो लोगोसे दंफां लाइ फां बेफोरबायदि मुवाफोरखौ नुफे फेरि मुवाफोरखौ बा नुफेरि जिब जुनारफोरखौ जोङो मोननो हायो। गोबां जोङो दावबायनायनि गेजे जों गोबां गियान मोननो बा आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ हायो नोंथां। नोंथांनि बुंनाया सैथो आनो नोंथां बे फोरबायदिनो दावबानायनि गेजेरजों जों गोबां ओ बाहेरा गियान जेरै जोङो बाहेरा गियानफोरखौ मोन्थिनो हायो जाय गियानफोरखौ जोङो फरायसाफोरनो फरायसालियाव होजोब नो हाया बेसेखो जोङो ओह बुंनानैल होनो हागोन खिन्थु जोङो प्रेक्टिकेलि जों बिसोरनो गियानखौ जोङो ओ होनो हाया जेरै बाहेरा गियानफोरखौ
औ - औ
जोंनि जोंनि फरायसाफोरजों लोगोसे सुबुंफोरा दावबायनो थाङोब्ला ओह जोङो नुफेरि जायगाफोरखौ नुबोनानै बै जायगानि थासारि बे बा बे जायगानि बारहावानि थासारि लोगोसे बेनि ओह जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय सुबुं माहारिनि आसार खान्थि राव बेफोरखौ जोङो सोलोंनाबो मोननो हायो नोंथां। लोगोसे ओम फरायसाफोरा फरायसाफोरखौ जोङो फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा ओह बेयो बेयो मोसा बैयो सिंह बैयो मांखि होननानै जोङो दा जोङो बिजाबावल'सो सावगारिखौल'सो दिन्थिनो हागोन। ना-नाथाय जे-नाथ थाय दानि जुगाव ओह दानि जुगाव ओह मोग ख्रायाबो मोख्रा खौ नुनो मोनोमोन एसे बाय एसे सिगाङाव सिगां बोस बोसोरफोराव नाथाय आथिखालाव जोङो मोख्राखौबो नुनो मोननो थांलिया। बेफोर नुनो मोन मेगन जों जों नुनो मोनि जुनारफोरखौ जुनारसालिफोराव ओस ओ सरकारनिफोरा जुनालसालिफोराव बेखौ हाग्रानिफ बे लाबोनानै जोबना दोननाय जायो। जायनि जाहोनाव फरायसाफोर खौ जोङो मासे मासे दि-दिन्थिनानै बिसोरनो जोङो बिसोरनि गियान बायेरा गियान बिसोरनि महर मुस्रिफोरखौ जोङो नुहोनो हायो नोंथां। बेयो जाबाय फरायसाफोरनि दाउ दावबायनाय लोगोसे जोङो ओ फेमिलि जेनेबा न'खर दावबायनाय बै नखरजोंबो जोङो गासैबो लोगो नांनानै बिमा बिफा ओ गथ गथाय जेरै फिसाजो फिसाला बेफोर जोङो दावबायनानै जोङो गोबां माने न'खरैनो फेमिलियैनो जोङो थाङोब्ला बिदिनो जोङो दुखु सुखु खैफोदफोरखौ जोङो बावगारनानै बै जोङो गियानखौ मोननो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों। जोङो बिदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बेफोरबायदि दावबायथावना जायगा जेरै मिथिंगायारि ओ उम नायनो हानाय दावबायनाय जायगा जेरै सकि दङ बिखि बगामाटि दङ बेफोरबायदि ओनसोलफोराव थांनानै गोबां सुबुं फोरानो ओ मोजां बारहावा मोनजाहैयो लोगोसे बै बैफोर जायगाफोराव हाजोनिफ्राय ओंखारनाय दै दैफोराबो बोरै बोरै गोग्लैयो दै बाज्रुमा माबायदि बेफोरबो जोङो दावबायनानै जोङो नुना मोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो दावबायनाय औ बे न नखर दावबायनाय नखरारि दावबायनाय बेबो मोनसे जोबोर गोनां। नखरारि दावगा दावगायो। ब्ला जों न'खराव जों बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोब्लाबो जों बे दावबायनाय बे दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां सुखु बा दुखु बेफोरखौ जों बावगारनानै दुखुफोरखौ बावगारनानै जों न'ख न'खरनि दावबायोब्ला फेमिलि दावबायोब्ला जों गोबां गोजोन मोनो आरो लोगोसे जोङो बे फेमिलि दावबायनायखौ गोबां मानसियानो बा गोबां ओनसोलावनो जोंनि ओनसोलावनो बे फेमिलियै दावबायनाय बा बेफोरबायदि दावबायनायखौ मागो बा जानुवारि बेफोरबायदि समाव बांसिन लानायज जायो आरो लोगोसे जोङो ओं बांसिन सुबुङानो दा गरम बोथोर बे गरम बोथोरावथ फरायसालि बा बेफोरबायदि गोबां माबा फोरा बन्द' होयो नालाय। बेफोर बायदि समाव गोबां सुबुङानो गोजान गोजान जायगा जेरै शिलं बेफोर बायदि गोबां जायगा। फोराव गिदिंहैयो। बेबायदिनो। गरम बोथोर समाव गोलोम बोथोर समाव दानसे बन्द जाखायो नालाय। फरायसालिफ्रा फरायसाफोरनि ताखाय बे मोनसे सम बे समा मोनसे जोबोर मोजां सम आरो दावबायनायनि थाख नोंथां।
औ औ नोंथां बेफोर बायदिनो जोङो सामार पे केसन जायखौ जोंङो गरम बोथोरनि बन्द फरायसालिफोरा बन्द गासैबो माने बन्द मोननाय जायो नालाय बे बेफोरबायदि समाव फरायसालिबो गैयि गैयि हिसाबै जोङो फरायसा फिसाफोरखौ गोबां जोंङो जेरै साइन्सनि बागै जोंङो साइन्स मिउजियाम जुनारसालि बेफोर बायदि आरो मुदां खा नोगोर मुंदांखा ओ मन्दिर बेफोराव जोङो गथ'फोरखौल' नङा जोङो जों सुबुंफोरानो मानसिफोरानो जोङो बेयाव बेरायनो थांनो हायो गेदेर गेदेर मन्दिरफोरा माबोरै जानाय सोर लुदोंमोन सोर आरो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायहैनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ गारिफोरजोंबो थांजायो जोङो ओ आथिंजोंबो खाथिफोराव थांजायो लो लोगोसे गोजान थारब्ला जोंङो अरां अरां जाहाज बेखौ बाहायनाय जायो। बेफोर बायदिनो जोङो गेदेर गेदेर बिलो बिलोमा दैमा आरिफोरखौबो जोङो नायहैनो हायो। जाउनाव बै दैमायाव थानाय बायदि ना फोरखौ जोङो मिथिना मोननाय जायो।
औ औ औ नंगौ नों थां जों दावबायनो हायो आरो बेफोरबायद बिदिनो हाजों बा अख्रां साजों। अख्रांआव बा दैयाव। लैथोआव बेफोरबायदि जों दावबायनो हायो अख्राङाव दावबायायोब्ला जों अख्रांनि बागै दावबायनो हायो जेरै एरप्लेनजों रक बेफोरबाय दिनो बायदिसि ना मुवालफोरजों बिगियाना दिहुननाय मुवाफोरजों जों दावबायनो हायो लोगोसे लैथोआव जा दावबायोब्ला जों जाहाज नाव फोरबायदि मुवाफोरजों दावबायनानै जो लैथोआव मोननाय मुवा बेसाद जेरै ना बायदिसिना खांख्राइ बेफोरबायदि बायदिसिना मुवाफोर खौ जोङो लैथोआव मोननाय मुवा जिब जुनारफोरखौ जों नुनो हायो बा मुवाफोरखौ मोननो हायो। बेफोरबायदिनो हाज बायनाय होनोब्लाथ' जों गारि मथर बाइक बा बास कार बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि ओं दावबायनो हायो नोंथां।
औ औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय। ओ गोजोननाय थाबाय नों आं दिनि दिनैनि थाखाय औ औ औ दे।